अ गोजोन बेलासि नोंथां होमबा जों नोंथां दा मानि सायाव रायज्लायनो?
औ नोंथां ओ आंङो सानदोंमोन ओ नोंथांजों बर' न'खरफोरा बा बर' न'खरफोराव माने माबायदि मा मा जिब जुनार फिसि ओ फिसियोबा फिसिनानै मोजां मोनो बेफोरनि सायावनो एसे सावरायलायनो सानोमोन आरो नोंथांजों।
औ औ जागोन जागोन थिग दं थिग दं नोंथां। ओमबा नोंथाङा एसे नोंथांनि बे गामि ओनसोलाव माबायदि बर'फ्रा माखौ फिसियो मोजां मोनो बांसिन? माबायदि फिसियो मा जाहोयो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ
ओजोङो गामिफोराव बा एबा बर' जोंनि बर' न'ख बर' हारियाव माने ओ जिब जुनार बायदिसिना फिसिनाया सरासनस्रा आरो बियो। जोङो माने बेबायदिनो बांसिन समाव बाय माखासे न'खरफोरा जिब जुनार ओ बायदिसिना फिसिनानैनो न'खर खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो बा गावनि न'खरखौ दैदेनलांनायखौ जोङो नुनो मोनो। थेक-ओ बेबायदिनो जोङो जेरै ओ अमा दाउ हांसो बोरमा ओ बेफोरबायदि आरो लोगोसे जोङो मोसौ बेफोरबायदि फिसिनायखौ जोङो आरो ओ नुनो मोनो आरो बेनि लोगोसे जोङो फख्रिफोराव ना बायदिसिना फिसिनानैबो जोङो फिसिनायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां जोङो ओ अमा बेफोर फिसिनायनि गेजेराव जोङो अमाखौ मारै फिसियो बा माबायदि जोङो बिनो मा मा? मा जाहोयो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गुबैयै जोङो अमाखौ औ अमानो थाखाय जोङो ओ जौस जौ संनाय बा जौ गोरान
औ
आ संखान्दा बा बानायखान्दा जुजायनि उफ्रि अफ्रिखौ गारो बे अफ्रिखौ जोङो ओं अमानो होयो गुन्दैजों गुन्दैजों लगायनानै जोङो अमानो होयो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे समाव बेफोर थायाब्ला बा बेफोरनि एसे आंखाल जायोब्ला जोङो सम सम ओ थास' बिफांखौबो जोङो हानानै रुनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो बा रुनानै होयो बेनि अनगायैबो आरो माखासे समाव जोङो गोजां बोथोरफ्राव गामिफ्राव बा गामिनि हाथाय बाजा जारफ्राव माने माखासे मेगंफोरा गोबां दाम खम जायो जेरै खबि आ लाव फान्थाव बेफोरो ओ जेब्ला दाम खम जायो। अब्ला बेखौ लाबोनानै जों बैफोर मैगंफोरखौबो रुनानै होनानै जोङो औ अमानो ओ माने जाहोयो।
अ नंग नोंथां मोन।
खो फिसिनाय नुयो आरो जोङो अमाखौ मोननै रोखोमै फिसियो जोङो मोनसेया जाबा जोङो ओ डाइरेक्टनो फेदेरनानै फाननो थाखाय अमा बुन्दाखौ जों बुन्दाखौ जोङो खासि खालामनानै फिसियो ओ थिग ओ थिग बेबायदिनो आरो जोङो ओ बन्दिखौ फिसियो बुन दिखौ ओ फिसा आजाय होनो थाखाय जोङो फियो मानोना जोङो ओ बुन्दा बा खा अमा खासि फिसिनायनिख्रुइ जोङो ओ बिमा बा बुन्दि अमाखौ जोङो फिसा आजाय होयोबा जोङो बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो मानोना मानो होनोब्ला जोङो जुदि मासे ओ अमा बुन्दाखौ जोङो फिसिनानै जोङो ओ-ओ जोङो जि रोजा मोनोब्ला नाथाय बै ए एखे समावनो बाय ओ मासे ओ अमा बुन्दि बिमानिफ्राय ज फिसा आजाय होयोब्ला ओ सिथा जोङो जुदि फिसा जायोब्ला बेयो अब्लानिया जोङो मासेयावहा थाम रोजा हैबाबो जोङो थामजि रोजा मोननो हायो। थिग बेबायदि जोङो माने फिसा आद्र होयोब्ला बिन्दि अमाखौ खलायनाया बांसिन जोङ मुलाम्फा मोननो हायो आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
बिनि उनाव जोङो आरो लोगोसे जों दाउ फिसियो दाउखौबो जोङो जोङो न'आवनो बिदै दैहोन फसा जोनानै जोो बेखौ फेदेर फोलावो जों जानाय आदार होनोब्ला जोङो बांसिन जोंओ माइरं होयो ओंखाम होयो। माइफोरखौबो होयो बेनि अनगायैबोलै गावसोरनो बारि बागान बिदिनो न'नि हाग्राफ्राव नायगिरनानै बायदिसिना एम्फौ एनला हाग्राफोरखौबो बिसोरो जायो आरो। ानानै थायो थि बेबायदिनोनि आरो जोङो हांसो फिसियो बे हांसोखौ जोङो आरो बेबायदिनो बिसोरनो जाहोनो जोङो गुन्दै जाहोयो। जों गोरलै गोरलै समाव जोङो हांसोनो ओंखाम जाहोयो जेब्ला देरो अब्लानिया बे अफ्रि बा गुन्दै बेफोरखौनो जाहोयो सम सम जोङो माइफोरबो माइफोरखौबो जाहोयो आरो बे ओमफ्राय जुदि हांसो फिसिनोब्ला खाथिफोराव दैमाफोर थायो। बिाद मोजां जायो आरोे बिसोरोर दै फोराव दैयाव थांनानै। बायदिना साम' ना। एम्फौ बायदिसिनाफोरखौ एनलाफोरखौ जानानै बिसोरो माने न'आव माने बांद्राय आदार नाय फैया आरो बिसोरो। दैयावनो जानानै थायो। जेब्ला मोना सम जायो बा गावनि गुन्द्रायाव हाबनो सम जायो अब्ला नानै यो थि बेबायदि मोजां खाबु जायो आरो जुदि खाथियाव दैमाफोरु थायोब्ला। नायाव बेबायदिनो नों नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनिमोन बिथिं माबायदि बिदि फिसिनाय दावफोर दंना गैया दाबो।
दं दं दं। जोंनियाथ' नोंथां जोंनियाथ' बर'फोरा न'आव फिसिनाय होनबाथ' जोङो बांसिनानो बेनो आरो जोंनिया अमा दाउ। मोजां मोनो फिसिनानै अमा दाउ हांसो। मोसौ बेखौ फिसिना जोबोर मोजां मोनो जोंनि बर'फोरा। आरो नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंनिथिंबो अमाखौ गोबां गोबां बिदिनो फिसियो न'खर न'खर फिसियो आरो जों अमाखौ फिसियोब्ला आदार जारनि आदार होनायाव जेबो बारा खस्थ' गैया बायनो गोनां जाया जेरै जों जौनि जौ जौ थ संब्लानो जों उफ्रिखौ मोनो लोगोसे बेबायदि गुन्दैखौ जों माइ सौब्लानो मोनो। बिफोरदो होनाय जायो जेबो माने आंखालानो गैया आरो बिदिनो उफ्रै आरि माबाफोर थायाब्ला जों थास' बिफांखौ दाना लाबोनानै रुनानैबो जों होनो हायो। अमानो बेफोरखौबो जायो। आरो बे बिदिनो जों दा दाउनि बाथ्रा बुंनोसै आं दाउ फिसिनायनि बाथ्राखौ बुंनोसै आ फ जों दाउखौथ' गोदो गोदनिफ्राय गोबां फिसियो जोंनि बर' न'खरफोरााव सामफ्रोमबो गासिबो नखरावनो दाउ माबा थाजोबो। जोंनि बे लकेल दाउआ सबनि न'खराव थायो आरो दाउआथ' माखासे थायोम बयनाबो बिदिनो ओ बिस नैजिथा थामजिथा सोरनबा जौसेथा बिदिनो दाउ थायो न'खराव। जोंनि बर' न'खराव खमैब्लाबो बिदिनो जोङो मासे मानै दाउ फिसानो माखा। से जालाङो जोंनि दाउफोरा सोरहाबा गैयाबा आदि लाना थाङो आदि लाना थांनानै बिदिनो। फिसा जानायनि उनाव माने मा होनो बेखो। बाजि बाजि जौखोन्दो रानो आरो ओ जेरै दस जि जिथा जिथा जादोंब्ला अ दा जादोंब्ला जि दानि ओ माबबा माबबा रानना लायो बिदिनो। बिमादो आन्था माबाखो हरो बिदिनो बिधानखो बारायलांबाय थायो आरो दाउनि। आरो दाउखौथ' जोङो मासे दाउआ बुंनो थांबोला बिदिनो जि जि। जिनै जिसे जिबा जिबा। गाहामलागैनो दाउदै दैयो बिदिनो माखासे फिसा गयो माखासे खला जायो। माखासेया फिसाफोरा थै बिदिनो ओ मासे बिमानिनो बिदिनो ओ जिथा। गुथा जेसे जनैथा बिदि फिसा थायो आरो।
बेफोरो देरनानै आरो बेफोरनो बिदिनो फिसा होनानै आरो बिदिनो बारायलांबाय थायो जोंनि बर' न'खरफोराव। दाउफोरा। आरो बिदिनो जोङो अमाफोर बदिनो जोङो दाउफोरखौबो जों दा-दाउला खासिखौथ' मिथि। नोंथाङा।
नंगौ नंगौ।
अ अ बिदिनो दाउला दाउफोरखौ जों बर'फोरा खासि खामो। खासि खामनानै फेदेरनाय गेदेर खामनानै बिदिनो आलासि दुमसिसि फैबा जायो एबा फानो।
आरो जोङो दाउखौ दाउखौथ' जानाय आदारखौ नोंथाङा बुंबाय दाउखौ। जानाय आदार होनो जेबो। ओ बायनो गोनां थिना गैया जेरैबायदि ब्रयलारफोरनो दाना बायनो गोनां जायो बेफोरबायदि लकेल दाउ। जोंनि जेबो दाना बेफोरखौ बायनो गोनांथि गैया जेरै न'नि माइरं जा माइ जा बेदिनो। ओ ओंखाम जाखानाय आ-आग्लायनाय बेफोरखौ जायो बि। दिनो बारि बागाननिफ्राय नोंथाङा होननाय बायदि एम्फौ एनलाफोरखौ जाहैयो बिदिनो सेवनाय मुवाफोरखौ। बो। बेनो जाहैयो आरो जोंनि दाउफोरा गाव गावसोरनो खथुमनानै बिदिनो आरो दाउफोर। फोर जोङो बांसिनानो हेगारना होनाय जायो बिदिनो फु ओ फुं समाव बिनो खारबाय आदार जाबाय बेलासि समावथिंबा हाग्रा बारियाव थांबाय बिदिनो मोनाबिलि सम जाबाय। दा गाैबो न'आव ज' ज' फायो आरो जोंनि दाउफोरा। ओ लोगोसेनो बिदिनो हांसोखौबो। हांसोखौ जोंनि बांसिन बिदिनो दैमा। दैमा जा दैसा जा खाथियाव जोङो फिसिनायखौ नुयो लोगोसे जोंनि न'नि हाखर। बारियाव थानाय हाखराव जोङो मुस्रि सोंनानै जों हांसो फिसिनायखौ नुयो आरो। आरो हांसोबो जोंनि बेफोरबायदिनो माइ माइरंखौ जायो गुन्दैखौ जायो जोंनि। आरो लोगोसे बिसोरबो गावबा गाव खानस्रियि ना आरि हाखराव थब्ल'नानै जायो बिसोरो।
बेबा माने गाव गाव बिसोरनो बिदि बायना होनो आदारनि गोनांथिनि गैया आरो। बेफोरबायदिनो जों मो दा मोसौ मोसौ फिसिब्ला जों मोसौ। सौआवबो ओ जेबो गोनांथियानो गैया बायना जाहोनो। गासैबो जोङो फोथार दुब्लियाव गांसोजों बुंफ'नाय हाग्रा बंग्रा बुंफबनाय बेफोरफोरखौनो जों मोखौ सोरबा सोरबा हेारना हो सोरबा सोरबा दोनदाल होना दोनो बेखौनो जायो ओ फुं। ङाव जों गोनदान होना फैबाय मोनास। समाव जोङो न'आव लान फै बिदिनो मोसौफोरखौ फिसिनो मोजां जायो जोंनि। बारि बागान बयहाबो थाखायो जोंनि। बेफोरदि मोसौखौ फिसिनायाव जेबो दिग्दार जाया आरो।
औ ओ।
बिदिनो फिसियो आरो जोंनि बर'फोरा बेफोरखौनो मोजां मोनो आरो बांसिन। सिना जोंनि बर'फोरा आरो गोदोनिफ्राय बेखोनो बिदिनो फिसिना जाबाय दं दाबो बिदिनो फिसिना जाबाय दं आरो जोंनि बर'फ्रा।
औ
न'
बेबायदिनोसै बेबायदिनो बायदिसिना जिब जुनार फिसिनानै लायो आरोना नोंथां बर' न'खरफोरा बा बर'फोरा बा जोंनि समाज बर' समाजनि सुबुं
नंगौ नंगौ नोंथां जि जिब जुनार अनसुला आरो जोंनि
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां। दे होम्बा नोंथां सावरायनायखौ जों दोन्थ'नोसै बेखिनियावनो।
अ समा जाबायना नोंथां। दे।